हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादों न नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
खालामबायदं नोंथाङा ओरैनो दा?
अ नोंथां आं दा ओरैनो जिरायना दङ
औ औ अ ओ नोंथांखौ आं फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनोसो हरदोंमोन नोंथां
सावरायजागोन नोंथां
ओ नोंथां ओ दाथ' ससिल मिडियानि जुग नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनि बादिब्ला बे ससियेल मिडियाया नोंथांनि थाखाय मोजां ना गाज्रि एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ससियेल मेडिया होनोबाथ' बिदि ओ आथिखालाव ओ जाय मोजाङै बाहायनो रोंगो बिनि थाखाय मोजां ओ जाय बाहायनो रोङा बिदि गाज्रि लामाजों थाङो बिनि थाखाय ओ गाज्रियानो नोंथां बाहायनोबो रोंनांग मादि समाव मादि बेखौ बाहायनोबो रोंनांगौ ओ ओ बिदि ओ आगोलथ' बिदि ओ मबाइल बिदि
औ औ
जामबुं फिसा ओ फिसासो दोंमोन नङा होन‌
औ
इ गोदोर ओ बिदि ससियेल मिडिया ओ फेस बुक इउटुब इन्सटाग्राम बायदि नायजानाय न नङा
औ औ नंगौ
आगोलनि दिनसाय दानि दिनावथ' बिगियाननि जुग नङा होमबा नोंथां ओ सोलायनो हमबाय बेफोर मबाइल फोराबो ओंखारनो हम बाय ओ बिदिनो दा निउस ओ निउसफोरखौबो ओ बायदि ओ हारिनि निउस फोरखौ नुनो मोनो नोंथां। ओ गुबुन गोजाननि जाथाय ओ जाथायबाबो मायबा मोनसे हे थैनाय थांनायबाय एसे जाथायबाबो ओ जोङो न'आव थानानैनो नायनानै नुनो मोन।
औ औ ओ नोंथाङा ओ नोंथाङा ओ जेनेबा ससियेल मिडिया बिदियाव जेनेबा मा मा एप्स बाहायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ ससियेल मिडिया आंथ' बिदि जेबो एप्स बारा बाहाया। फेसबुकखौनो ओ नायो। आरो नोंथां। फेसबुक इउटुबफोरखौनो नायो।
औ नोंथाङा ओ बिदिनो ओ फेसबुकफोराव मा मा जेनेबा मा मा नुनो मोनो मा मा नायो एसे फोरमायनो हागोन नामा? दां
नोंगौ हागोन नोंथां।
औ
बिदिनो ओ गुबुन ओ जाथाइ बिदिनो ओ गुबुननि बिदिनो रोंगौथि दिन्थिनाय मोसानाय बिदि खौ नायो नोंथां आरो बिदिनो रादाब खौ। जोंनियावथ' बर'नि रादाब ओ गोबां दङ नङा होमबा नोंथां बड'लेण्ड रादाब बिदिनो औ खौरां रादाब बिदि जोबोर गोबां दङ बेफोरखौ नायो सो-सोरबा गुबुन ओ दानि जुगावथ' ओ सुबुं फोर सोरबा अबेआवबा थांस'ना था थायोबा बिदिनो ओ सा गोमाबा गोदोर गोमाबाबो बेफोरखौ निउसफोराव नुबानो बेफोरखौ मोन बा लाखिनानै दोननानै मोन फिनो नोंथां दानि जुगाव जिंगासिनायनि नो सम नङा।
नंगौ नोंथां।
मोननो थाङो ससियेल मिडिया ओंखारनायनिफ्राय जोबोर मुलाम्फा ओ हेफाजाब जाबोदों नोंथां
औ औ।
बिदिनो गुबुनाव ओ ओ थांथिंनानै नागिर रा लाबासिनो नोङो ओ बिदिनो निउस फोराव होनानै बिद दि गोबां गोबां जागाफोराव गोसार लाङो नङा होमबा नोंथां? बिदियाव गुबुन हारियानो जा बर बर' हारियानो जा बिदि नुबा बेफोरखौ ओ फोरमायहर हरनो हायो दैथायहरनो हायो।
औ नंगौ नंगौ
बिदि बाहाय बाहायो नामा नोंथां?
औ बाहायो नोंथां ओं ससियेल मिडियाखौ औ बाहायो नोंथ ओं बाहायो। औ उम ससियेल मिडिया बाहायो होनां बुंदों ओ बुंब्ला नोंथां ओ जायखौ जोङो फेसबुक बुङो नोंथां औ ओ जायखौ जों फेसबुकआ गुबुन मोनसे जे मुं दंबोयो जायखौ जोङो मोखां बिजाब होनना बुंनाय जायो। ओं औ बे मोखां बिजाब एबा बिस औ जोङो ओ बे मोखां बिजाब एबा फेसबुकव जोङो गोबां जेनेबा बिदिनो बर'आनो जा गुबुन हारिनो जा बेफोरनि सावथुनफोरखौबो जों मोननो थाङो एसे ससे ससेब ब्लाबो बिदिनो ओ जोङो सोरनिबा सावगारि एंगारनाय ओ सोरनिबा खन्थाइ ओ आवरायनाय एंगारनाय बेफोर बायदिखौ नुयो जोङो बिबदिनो जोङो फेसबुकाव बुंनो थाङोब्ला उम उम जोङो गोजान गोजानाव ओ गोजान गोजान हादोराव दावहा एबा बा मोनसे जेन'बा ओ मेल मिथिं जाब्लाबो नुनो मोनो बेफोरखौ रादाबनि माबा जोहै बिब्दिनो औ ओं सुसिल ओ बिदिनो बुं। बुंनो थाङोब्ला ससिेल मिडियाआव बुंनो थाङोब्ला जोंनिया बिदिनो जा मोजां एबा गाज्रि जायखौ बुङो जोङो गाज्रिखौ बुंनो थांसै आं नो। थां जायखौ बुङो जोङो उम। गाज्रि बुङोब्लाथ' जों ससियेल मिडिया। ओ गोबां गाज्रि गाज्रि ओ जेनेबा गाज्रि गाज्रि जोङो नुनो मोनो जाय गाज्रि भिडअ बिदि सावथुन। फोरखौ बिबदिनो ओ बुंनो। बुंनो थाङोब्ला जोंनिया दानि ओ ओ दानि जेन'बा बिमा बिफा। बिसोरो गथ'फोरा गाब्लानो जों जेनेबा बे मबाइलखौनो बिसोरनो होना दोनो आरो बाहायनो थाखाय थिग बेबायदिनो गथ'फोरखौ बिब्दिनो ओ बुरखायनो थाखाय मबाइलखौ एंगारना होयो बिबदिनो मबाइलाव गथ'फोरा बायदिसिना। दा ओ खेला दुला बायदिसिना गाज्रि ओ गाज्रि ओ गाज्रि ओ नुथाय नुनानै बेफोरखौ नुनानै जेनेबा गाज्रि जालाङो आरो नोंथां। बिब्दिनो। उम ओ स। बिदिनो ससियेल मिेडियाखौ एबा मबाइलखौ जेनेबा बाहायनो रोंबा मोजांनि थाखाय बाहायनो रोंबा मोजां गाज्रिनि थाखाय बाहायनो रोंबा गाज्रि आरो नोंथां। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला मबाइलखौ। आगोल गोदो गोदायथ' जोंनिया मबाइलनि जुग। गैयामोन नङा होमबा नोंथां।
अ नंगौ नोंथां।
औ बिबदिनो मबेलनि जुग गैयामोनब्ला जोङो न'खराव माया मोनसे सोरबाफोर रुंसारि जायोब्ला सोरबाफोर खैफोद आफोद जायोब्लाबो जोङो ओ बेसोरनो सोरबा गोजान गोजान थानाय आलासि बा खुरमा बाइ बाहागि। नो जों खोन्थाहरनो एसे गोब्राब जायोमोन। गोदो गोदायथ' लाइजामनि जुग। मोनो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो नों दिनै एबा रुंसारि जानायनि खबरखौ जोङो गोजान गोजानाव दैथायहरनो थाखाय जोङो लाइजामखौ लाइजामावसो लिरना हरोमोन जाय लाइजामखौ हरोब्ला सानसेयावनो मोनहै मोनहैयामोन एबा मिथियामोन बेखौ साननै सानथामनि उनावसो मोननानै मिथियोमोन आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो। बिगियानगिरिफोरा साइन्टिस्टफोरा मबाइलखौ दिहुनदों। ओ बिब्दिनो मबाइलखौ दिहुननानै जेनेबा गोजान गोजानाव थानानै रायलायजानाय खालामना होदों आरो नोंथां। जोङो बिदिनो मबाइलखौ बाहायनो रोंबा मोजाङै बाहायनो रोंबा मोजां आरो गाज्रि ज्रि बाहायनो रोंबा गाज्रि बिदिनो मबाइलखौ जों जेन'बा गाज्रि बुङोब्ला जा जों मबाइलाव गाज्रि सावथुन एबा भिडिअ नायनानै बेफोरखौ नाय्लाबो जोंनि गथ'फोरा जेन'बा उम गाज्रि जायो आरो। औ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा खोनादोंना औ औ दाथ' ससियेल मिडिया बुङोब्ला औ दाथ' ससियेल मिडिया बुङोब्ला जोंथ' गोबां एप्सफोर ओंखारबाय नङा हामा नोंथां? जाय वाटसाप इउ टुब। दयो नों नोंथां बुंबा जोङो जेनबा गोजानाव जेनेबा थानायफोरनो जेनेबा मबाफोर नांगौ जानाय डकुमेन्टस एबा फोर हरनांगौब्ला जोङो बेयाव हरजायो आरो वाटसपआव औ बिब्दिनो बिब्दिनो आगोल बिब्दिनो आगोल एबा सिगांथ' बिब्दि ओ गैयामोन दाथ' गोबां बिब्दि दाथ' गोबां बिब बिदि ओ दिहुनबाय जेनेबा बिगियानगिरिफोरा थिग बेबायदिनो जोंनिया आगोलथ' आगोल गोदो गोदायथ' जोंनिया गारि मथर गैयामोन नङा होमबा नोंथां? औ बिब्दिनो जों साइकेल जोंसो गोजान गोजान जायगा हान्थिनो गोनां जायोमोन दावबायनो गोनां जायोमोन थिग बेबायदिनो बिगियानगिरिफोरा साइन्टिस फोरा जेनेबा बि नो गारि दिहुनबाय जाहाथे गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो हायो। गोजान गोजान जायगायाव थांनानै खौरां लाहैनो हायो ओ थिग बेबायदिनो औ नोंथाङा इउटुबफोराव मा मा जेनेबा मा मा नायो आरो मा मा नायना बिनिफ्राय नायनानै सोलोंनो मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथांनि बुंनायखौ ओ बारा खोनायाखै नोंथां बुंफैनो हागोन ना?
औ नोंथाङा जेन'बा इउटुबखौ बाहायो ना नोंथां?
हो नोंथां मा बुंदों?
औ नोंथाङा इउटुबखौ बाहायना नोंथां इउटुबखौ?
औ बाहायो नोंथां
औ नोंथाङा इउटुबाव ओरैनो मा-मा नायो मा-मा नुनो मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओं इउटुबावथ' जोंनि थाखाय बाहायबा जोबोर मोजां नङा होनबा नोंथां ओ बिनिनो ओ गोजान गोजाननि रादा ओ रादाबफोरखोबो ओ खोनानो मोनो बेयाव नायनानै ओ सोलोंथाइनि बागैबो जोंङो गासै ओ रोङिखौबो रो ओ रोङिखौबो बेहाय रावनियावबो सोंनो लागा गोनांथि गैया नोंथां बेवहायनो ओ ओम नोङो रोङै रोङैखोबो रोंगौथि जानो थाखाय बेहाय ओ सार्च खालामबानो बोबानो फैयो ओ लिर नानै बोबानो इउटुबाव फैयो जेनेबा आंखाल गैया इउटुबाव गोसो बायदि बोना नायनो
औ औ नंगौ नोंथां जों जेनेबा बेहाय मोनसे साख्रि एबा जबनि जेनेबा एप्लाइफोर फैबाबो जों बे इउटुबफोरावनो नायनानै जों जेनेबा खौरांगिरिफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो आरो नं
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथाङाथ' वाट साबफोरखौ बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ बे वाटसापाव नोंथाङा मा मा खामानि मावनो हायो मा मा ओ खालामनो हायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ बिदिनो ओ जों थ' गोदो ओं बिदिनो वा ओ बिदि ओंखारि एफस ओंखारि समाव जोङो बिद दिनो ओ जोबोर खस्थ'यै ओ आइथिंजों थाबायनाय एबा गारि मथरजों साइकेलजों होसो होसो जोङो ओ नांगौ डकुमेन्टस बाबो जि ओ बुस्थु बा मुवा ओ जों हैनो गोनां जायोमोन नोंथां
औ-औ नंगौ
थ' वाटसाप ओंखारबाय नोंङो जेसेखि नोङो ओ गोजानाव खाया मानो गुबुन गुबुन जोंनि आसामनि गुबुन जायगायाव थाया मानो बेखौबो अ ओ साबनि दारैनो दैथायहरनो हायो नोंथां बेवहाय बिदिनो ओ अनलाइनाव अनलाइनबो रायलायजायो नोंथां गसखौबो हर
औ नंगौ नोंथां
ओं
औ औ
गोनांथि ग्रुपफोरखौ खुलिनानै बेवहाय मोनसे फिनो मोनो नटिफिकेसनफोरजों मोनथिनो मोनो नोंथां थां गुबुनयाव सोंलाय नांगौ द खार गैया बायदि बायदि ओ खामानि मिथिनो मोनो नोंथां
न दे बिदिब्ला ओ नोंथां जोंनिया समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों ससियेल मिडियानि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ आंबो नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा।
औ नोंथां दे होमबालाय।
औ दे।